खोनादोंना नोंथाङा?
औ औ नोंथां खोनादों।
ओ नोंथाङा ओरैनो दंथ'यो ना?
औ आं ओरैयो दङ'।
अ नोंथांजों मोनसे आयदानि सायाव सावरायनो हागोन ना? ओ जोङो माने अखानि सायाव रायलायनोसै आरोना अखानि सोमोन्दै ओ नोंथाङा दसे फोरमायग्रोदो ओमफ्राय आं ओं नों फोरमायखांब्ला आं फोरमायनोसै आरो।
औ औ होमबा अखाया ओ अखाया जाबाय गोजौनिफ्राय अख्रां सानिफ्राय फैयो आरोना।
आ जोंनि माखासे मा होनो गाहायनिफ्राय जे दुंहाव गरम बेफोरनिफ्राय जालाङो आरो अखाया जेरै ओ दैसानिफ्राय दै दैमा दैसानिफ्राय गरमनिफ्राय ओ बा लैथो लैथोमाफोरनिफ्राय बिनिफ्राय जानानैहाय अखा जायो आरो। गोजौआव थांनानै जेनेबा बे बुस्थुआनो अखा जानानै थाङो जि ओ बेनो बेनो जेब्लानाखि माबा जायो अखा म अखा महरै बेयो जोंनि बुहुमाव हाय गाहाइयावहाय अखा महरै गोग्लैफैयो आरो थ' अखाया अखाया बुहुत ओ मोजां ओ जेनाखि दाबायदि गरम बोथोराव अखाया अखा हायोबा जोङो ओ दसे समबाबो जेनेबा गुस मोनो गुसु मोनो आरो आरो अखायाहाय जेब्ला जों खेथि खालामो आरोना माइ नङाबा ओ मैगं मैला फोरावहाय जेब्ला अखा हायो बेफोरबो जेब्ला माइफोराहाय प्रपारलि अखा दै मोनाबा होमबा अखानि दैजों जोंङो गायनो हायो। ओ ओ होनबा अखा मोननानै आबादफोरा मोजां जायो आरोना माइ आबादफोरा बा मैगं मैलाफोरा मो मोजां आरो जोङो बेफोरखौनो बेफोरखौनो जेब्ला मोजां फि फिथाइ होयो अखानि दै दै मोनबासो जेब्ला आबादफोरा मोजां जालांगोन ना? होमबासो जोङोहाय ओ बेखौहाय जोङो मोजां फिथाइ मोननो हायो आरो दै दै ओ प्रफार जेनेबा दै मोनबासो आरो अखा मोन अखाया मोनसे ओ एसिड रेन होननाय मोनसे दङ' जायनिखि ओ बे अखाया जेब्ला हायो होनबा माखासे जोंहा बहुद बुहुत बुस्थु जोङो खहा खालाम खहा खालामनानै लानायखौ जों नुनो मोनो आरो। ओ जेरै बे एक्सिड रेन होननाया जेब्ला हायो ओमबा जोङो अखाफोरखौ जेनेबा सिजानो नांङा आरो एक्सिड रेन खौ नङाबा जोङो जेब्ला सिजायोना होनबा जोंनि माखासे देहाफ्रावहाय स्किनफ्रावहाय बिगुरनि बेराम जोङो जानायखौ जों नुनो मोनो आरो मोसौ मोलाफोरावबो जेब्ला नाङो बेयाव अखाया होनबा जोङो मोसौ मोलानावबो गारायफोर जानायफोरखौ बेफोरखौ नुनो मोनो आरो। आरो रो बे अखाया जेब्ला एसिद रेना हायो होमबा जोंशङो अनेक बिफां लाइफांफ्राबो खहा जायो आबाद खेथि जों गासिबो बेफोर खहा जानायखौ खौ जोङो नुनो मोनो आरो।
औ औ नोंथां।
नोंथांङा दसे बुंदो दे
औ औ दे माने अखा होनोबा माने गोजौनिफ्राय जेनेबा जोमै जानानै बिदिनो जोमैया बांद्राय जानानै। बिदिनो गोलैयो नंङा हबा नोंथां बिदिनो अखाया गिबि माने जे जेनिबा फुख्रि बायदिसिना दैनिफ्रायनो दैनि सान्दुंनि बिदुंजों माने गरम जानानै खस खा सख' जानानै गोजौआव जोमै जाहैबाय आरो बेजों माने जोमैया बिदिनो बुरजा जानानै बिदिनो सौ्रावलायनानै बिदिनो बिदिनो बिदिनो लाथा खानाय बिदिनो दै महर बरफ महर जानाय माने आवलिबोयो आरो। ब बिदिनो माने अखाया जोंो जोबोद गोनां बिनो खेथि बाथि दंफां लाइफां जिब जुनार मानसिफोरनि थाखायबो जोबोद गोनां मानो जोङो दैनि थाखाय जोङो खाना दङ। नङाबा जोङो जुदि अखाफोर हाबाय थायाबा जोंनियाव गोबां गोरान जागोन आरो दै फोर माने रानलांजोबगोन बिदिनो हा सिङावबो थानाय नङा दैया जुदि दैया हायालासि थायोबा। दायो दै हान अखा हानायखायसो माने जोङो दैबो मोनलोंदों बिदिनो बिफां लाइफाङाबो द दै मोनजादों बिदिनो जिब जुनार दावउमा दाउसा दाउसिन दाउला गासिबो जिब जुनारा माने दैखौ मोनला मोनजादों एबा मोनजादों आरो दा दै दैया जोंनि थाखाय जोबोद गोनां मोनो। जोङो दैखौ गोबां खामानियावबो बाहायो जेरै जोङो जि सुनाय दुगै फैनाय लोबनाय बायदिफ्राव आरो ओंखाम संनायावथ' दै नङाबानो जाया गासिबो माइरङानो ओंख्रि संनायानो ह दै नङाबानो जेबो जाया। माने दैया जोंनि माने देहायाव खावसेयनो दंखायो माने जोङो दैजों सोदा जानायजोंों बिफां लाइफाङाबो माने दैजोंसो दाजानाय जुदि दै गैयाबा बिफां लाइफाङा रानलांजोबगोन आरो राननानै खख्रेब जानानै थैजोबगोन न'ा गासिबो दंफां लाइफाङा दैजों थांा दं दंफां लाइफांनि गासैबो गासिबो गोथां बाहागान दै गजासो मानां आरो जोङो जोंनि बे जोंनि बे जायगायावसो दैनि आंखाल गैया बेलेग जायगाफ्राव टथिंसे मोननो थाखायनो गोजान गोजान थांनांगौ जायो जेरै राज सान बायदियाव दैखौ दै मोनोनो थाङा। दैनि थाखायनो बेसे खस्थ' जायो बिसोरो दैनि थाखायनो माने गोबां गोजान गोजान ज थांनानै दै रुजनानै लाबोनो गोनां जायो बिदिनो राजस्थान बायदि बालाहामा जायगायाव। दैखौनो मोननो थान बेेलासे दै मोनलोंनानै बिसोरो गोबां खस्थ' खालामनांगौ जायो। बिनि थाखायनो माने जोङो दैफोरखौ एसे अननानै बाहायनांगौ बिदिनो जोङो जानला मोनला जोङो गार गारलाबायायनाङा। जोङो दै मोनदों ना होननानै जोङो जोंनाव जोंनाव दै थानाय खायसेो जोङो बिदि जादों बेलेग जायगायाव जोंनाव दैफोर गैयोनब्ला जोङो गोबां दुखु जार्लायाव जागौमोन जोङो दै गरदसे नि थाखायनो जोङो गोबां खस्थ' मोनगौमोन जोङो। दा अबेबा जायगायाव बिदिनो दैया दैया बिदिनो खाथियाव मोनो बिदिनो अबेबा जायगायाव दैखौनो मोनोन थ बिदिनो हाजो जायगाफ्राव दैफोरा जोबोद गो गोथौ गोथौआव खुरनानैसो दैखौ मोननाय जायो बिदिनो हाजोआ गोजौ जाबाय हाया हा सिङावथ' दैयाव थायो नालाय दैया। बिदिनो हाजो गंसे नोङो सौफ्लं थारनानै नोङो दैखौ नोङो बरन थारनोबा नोङो गोबां रां रुफा खस्थ' खस्थ' जा जायो आरोना। गोबां थाखा थाङो बिदिनो गोबां बिदिनो खामानि फोर मावनांगौ जायो हाजो हालाफ्राव जुदि दै फोर दैकरफोर बानाय जायो। बिदिनो हाजो एरिया फोरनियाव माने दै फोरनि सु बिदाया जोबोद खम इसोर गोबां दैनि आंखालाव गोलैयो। इदिनो बांसिन माने दै फोर खौ इदिनो बायनानै लोंनाय नुनो मोनो बायनाय बायदि फोरखौ। एबा न' न' फोर राननाय बिदिनो जोंनि गामि एरिया फ्राव बिदिखौ नुनो मोना एसे खम दा नु दा फैबाय आरो फैनायालाय बिदिनो बिदि दै ओ दै फाइभ बायदिसिना बिदिनो गामिफ्राव भारत सरखारा बिदिनो मदद खालामबाय जोंखौ माबाफोर दैै गयै जायगा फ्रावबो माने दाना दै मोननो थांसै जल जिवन मिसननि गेजेर जों माने गंफ्रोमबो गामिफ्राव बिदिनो दैनि मोनसे ओ थुरिभ खुलिनानै होबाय मोनसे दै खौनो बोखांनानै फिल्टार खालामनानै जोंनि गामियावनो न'खर न खर राननानै हरो आरो बे दैखौ गोबां गोथौनिफ्राय बोहरनानै ओ हरनाय जायो बिनिखायनो दैया साफा आरो गोगो फैयो। जोङो लोंनोबो मोजां जायो गोबाब फैयो माने बेफोर दैखौ जोङो लोंनांगौ आरो। दा नोंथांमोनसिम बिदि जल जिबन मिसननि जेरै भारत सरकारा दै हरनाय बिदिनि नोंसिनि गामियाव सफैबाय ना सफैयाखै?
जोंनियाव थ' ओ सौफैदों दां नोंथां आं बारा मिथिया आरो। ओरैनोलाय आं खोनादों होनबा बो आं बारा मिथिनाय जायाखै आरो औ।
घरे घरे जेरै ओ मोनसे गामियाव बिदिनो दैनि माबाफोर गाय जोबदों जेरै ओ जों जोंनि साइडथिं सेस जाजोबबाय आरो।
हाय औ दै टेस्ट खालामनानै जाय नि गामियाव हाय जेनेबा दैफोरा बाहाय मोजां नङा बेनि थाखाय सुबिदा होदों आरो ना।
औ औ औ बिदिनो दैफोरखौ जों बिदिनो न'खर न'खर बिदिनो हाफ ओ पाइप फोर जइेन होजोबनोसै गामि गंफा गंफा बिदिनो होजोब इदिनो कारेन्ट बिल बायदि आरो वाटार बिल बायदि फैसा हरबाय थानांगौ। कारेन्ट निजों एखे। नोंसिनिथिं सहैथ'वाखै होमबा नोंथां?
आङो लामाफ्राव बिदिनो जोंनि गामि खाथि खालाफ्राव सौ ओ दङ आरो आं नुनो मोनदों।
औ उम।
बेफोरनि दैया माने गोबां उम दे होनदे नोंथां।
औ थु बां द्राय अखा हायोबा जोङो दैबाना जानायखौबो नुनो मोनो आरो ना। थ' दै बानाया ओ मानसिनि जिउआव बहुद गोहोम खोख्लैयो नङा होमबा नोंथां? ओ जि थानो उफुद्रु मोसौ मोला जाय ओ जाय हायेनाव थायो बि बिसोरो बांसिन जाय दैमा सेराव थायो बिराद अखा हायोबा जोंना दै-दैमा दैसानि दैफोरा बारायबोनानै अखानि दैजों थ' जोंनि जायनाखि थानाय थानाय सानदियावहाय बेवहाय दै लोमनायखौ जोङो नुनो मोनो आरो दा दैज्लां बोथोराव ओ अखाया जुदि बिराद हेभि बिदि अखाबो हायो नालाय थ' बिबायदि कन्टिनिउ जुदि अखाया हाबाय थायोबा जोङो दैबाना जानायखौ नुनो मोनो आरो। थ' बै दै बानाया जोंनि मानसिनि जिउआव बहुत गोहोम खोख्लैयो। जोङो सामफ्रामबोनि जिउआव जे दै लोंनाय बाहायो, नङा होमबा? नोंथां दै गैयाबानोथ' मानसिनि जिउआ गैया। थ' बै दैयाहाय गुबुंले जायोबा जोङो दै लोंनो ओ सुबिदा माने उसु बिदा जायो। आमफ्राय ओ आरो दै बानाया मानसिनि माखासे दै बानाया बेमार आजारबो लाबोयो। जेरै ओ दाखोर दाला गारनायफोराहाय बेफोर जेनबा दै बुंबाथ' बेफोरो गोजावबोखागोनना, थह बेफोरजोंहाय औ बेफोरजोंहाय आरो सेवनाय गोफ-गोफोन गोला थाम्फैफोरबो बेफोर बायदि ओ बांसिन जानाय आरो थाम्फै अरो जे देंगु थाम्फै, नङा होमबा? थ' बेफोरखौबो जोङो सोमजिनाय नुनो मोनो आरो जेब्ला बेफोर अरो होमबा मानसि मानसिनि जिउआ खैफोदाव गोग्लैनायखौ जों नुनो मोनो आरो। ओ थह दैबो दै बाना बिदि जोङो अखा बारा हायोबा दैबाना जानायखौ जों नुनो मोनो आरो। आरो नोंथां मेघालयनि मोन से मौसिनराम मोनसे जायगा दङना बे जायगायावथ' अखाया औ बार'मास जेनेबा बार' मासजों हानायखौनो जों नुनो मोनो। जों खोनानो मोननाय बायदिब्ला बे जायगायावहाय ओ जि गांसे जि गस्ला गांसेया ओ राननायखौ जोङो सप्तासे गाहाम नांगौ बेबायदि होननाय जों खोनानो मोनदों आरो। अखाया अखाया जोंनि मानसि नि जिउआवहाय माखासे मोजांबो मोजांबो गोहोम खोख्लैयो आरो गाज्रिबो गोहोम खोख्लैयो। जों बाराद्राय अखा हायोबा जोङो गाज्रि गोहोम खोख्लैनायखौ नुनो मो नो आरो जों जेब्ला जोङो गोलोम बोथोराव दैज्लां बोथोराव बांद्राय अखा हायाबा जोंनि माखासे ओ खेथिफ्रा फसलफ्रा जों गाज्रि जालांनायखौ नुनो मोनो जेब्ला अखा फैयो होमबासो जोङो अखानि दैजोंहाय अ अखानि दैजोंहाय दै नांनानैहाय जोङो मोजां जानायखौ नुनो मोनलाङो आरो। औ होनबा एसेनोसै नोंथां।
औ जासिगोन दे।
औ नोंथांजों रायलानानै बुहुत मिथिनो मोनि बा थ्राखौबो मिथिबाय आरो गोजोनबाय आरो।
जागोन दे।
औ औ औ।